हेल' औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो नोंथांजों दान्दिसे रायज्लायनो हागोन नामा।
औ रायज्लायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय नि सोमोन्दै एसे रायजलायदोनि
औ जागोन नोंथां।
गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो। ओ मोनसे ओ गावबा गाव हारियानो गावबा गाव गावबा गावनि गाननाय जोमनाय आलादा आलदा दं नङा होमबा नोंथां
औ
औ जेरै जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि भाबै जोङो हिन्जावफोरा दख'ना गानबोनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जोंनि हौवाफ्राहाय गामसा आर'नाइ बायदिखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा।
औ
औ बे ओ गाननाय जोमनायखौ ओ गामनाय जोमनायनि खोथाखौ जों लाबोनायनि सिगांनो जोङो बेनि ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दैखौबो जोङो गिबियावनो ओ बुंग्रोनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
औ नों
अ गिबियाव जोङो ओ ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै जोङो ओ एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मा खालामोमोन खुन्दुंखौ जोङो गावनो दिहुननानै लायोमोन नङा होमब्ला
औ नं
बे खुन्दुंफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बा बिबारफोरनिफ्राय जोङो ओम फोरखौ बुथुमनानै जोङो बायदि रोखोमनि गाबफोरखौबो जोङो होनानै लायोमोन ना औ बेबायदिनो जोङो खुन्दुंफोरखौहाय जोङो ओ थियारि खालामनानै जोङो ओ ओ सोंनानैहाय जोङो जिफोरखौ जोङो दानानै लायोमोन बे दानाय ओ दानाय दानाय लुनायफोराव जोंहा ओ गोबां मुवा बेसादफोर जोंहा मिथिंगानि निफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौ जोङो हाबफानानैहाय दङ बे मुवा बेसादफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंदो बुंदो नामा
औ जोङो दानाय लुनायाव मुवा बेसादथ' गोबां हाबफानानै दङ मानो होनोब्ला बर'फोरा गावसोरनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौहाय गावसोरनो दानानै लाबोदों गोदोनि फ्रायनो बेनिखायनो बर'फोरनि जि दानाय एबा गाननाय जोमनायखौ ओ दानाय लुनायावहाय गावसोरनो बानायना लानाय गोबां औवानि एबा दंफांनि आइजें आइलाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओ बेनि गेजेरावनो जोंहा जि दानो थाखाय नांनाय ओ मुवाफोरा जादों ओ थाद ओ थाद थादनि उनावहाय नांगौ जोंहा गान्दै आरोहाय नांगौ जोंहा ओ मुस्रा आरो नांगौ सोरखि जेन्थेर आरोहाय नांगौ जोंहा आगर एरनो थाखाय ओ बालेब नांगौ जायो। आरो बेफोरबायदिनो ओ आगर सुखांनो थाखाय गनसा फोर नांगौ जायो नो खननो गोनां जायो। आरो बेफोरबायदिनो नांगौ जोंहा गरखा गरखाजोंहाय जोंहा आइथिंजों गानानै ओ जिखौ दानायावहाय ओ हेफाजाब जायो आरो बेफोरबायदिनो नांगौ जोंहा बान गोजा बान गोजाया थायो जोंहा मोननै बेखौ बेनि यावहाय जोंहा थादखौहाय दोननानै दानाय जायो। आरो बेफोरबायदिनो नांगौ जोंहा गोनांथार ओ मुवायानो ओ जाहैबाय सालखुन्था सालखुन्थाया थायो। ओ थब्रै मोन ओ थ ब्रैयावहाय जोंहा ओ मोननैयाहाय गिदिर जायो सिगांनि मोननैया आरो उननि मोननैया जाहैबाय जोंहा फिसा फिसा बे आरो बेफोर औवाखौ ओ बेफोरावहाय जोंहा ओ बुरखा औवाखौ बाहायनाय जायो।
औ
सालखुन्थाखौ बानायनो थाखाय। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा नांगौ रासो आरो गान्दै आरो खिलाबारि बेफोरबायदिनो जोंनो गोबां मुवानि गोनां जायो। ओ आङो जिखिनि मिनथियो बेखिनिखौहाय नोंथांनो खिन्थाबाय।
औ
आरोबाव जोंहा बेफोरजोंनो जिफोरखौ ओ दानाय जायो खुन्दुं थुनो थाखायबो जोंनो ओ गोबां माने मुवा बाहायो आं बेखौ बांद्राय मिथिला। ओ बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन ना जे बर'फोरा बर'फोरनि आइजोफोरनि ओ आइजोफोरा मा मा जि जोम गानो? आरो बेफोरावहाय मा मा आगर एरो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे खोन्थााहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो ओ हिन्जावफोरनि गानग्रा महरै जोङो दख'नाखौनो ओ बुंनो हायो दख'नाखौ जोङो सरासनस्रायै मोननै बाहागोआव जोङो मोननो हायो आरो जेरै
औ
लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना नङा होमबा नोंथां?
औ
औ जोङो अग्रं दखनाखौहाय गोबां जायगायावनो बाहायाब्लाबो नाथाय जोङो जायगा लानानै जायगा जेरैबायदि ओ बाक्सा उदालगुरियावहाय जोङो बांसिन बायनायखौ नुनो मोनो ओ जोङो ओ लांगा दख'नाखौनो ओ जोङो बांसिनै बाहायनाय नुयो। जेरै समाजारि हाबा हुखा बा ओ बायदिसिना फुजा फोरबो हाबा हुखाजों गासिब यावबो जोङो लांगा दख'नाखौनो जोङो दोरोङारि गाननाय हिसाबै जोङो गाननानै आ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे दख'नाफोरावहाय जोङो बायदि रोखोमनि जोङो आगर एरनाय नुनो मोनो। एरै बायदि ओ अ' अ' थायगिर बिबार अ' ओ हाजो आगर, आगर गिदिर, आगर फिसा, मावउजि आफा, इदिनो गोबां आगरफोर दङ। जों बेफोरखौ आ समायनायनि थाखाय ओ जोङो फोरखौ ओ एरनानै लायो ओ बेबायदिनो जोंहा ओ गामसा गामसायावबो जोंहा ओ बायदिसिना आगर थायो बा आगर गैयि गामसाबो थायो जोंहा। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा आर'नाइ आर'नाइयावबो जोंहा ओ हाजो आगर दिंखि खिया आगर जोङो बेफोरबायदिखौनो बांसिन नुनो मोनो आर'नाइफोराव। जोङा बे आर'नाइयानो आ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जोङो दानि आ आथिखालाव जोङो आर'नाइ बा जोंनि गानग्रा जोमग्रा बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा खौ जोङो ओ जि आइ टेकबो मोननो हाबाय ओ बे हिसाबै जोङो जोंनि ओ जायथेक मोननाय हिसाबै जोंनि आर'नाइखौनो जोङो बुहुमनाङै बांसिन सिनायजानायखौ नुनो मोनदों। जेरै बायदिहाय जोंनि ओ भारतनि गाहाय मन्थ्रिया जायखि जाया जों ओ माखासे ओ हाबाफारिफ्राव जोंनि आर'नाइखौ जों बाहायबाय थानाय नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय जोब खोब गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै ओ जों बुंनो हायो। बेबाय दिनो जोङो बे आर'नाइखौ लानानैनो जोंहा आरो मोनसे फोथायनाय दंबावो जे गोदो गोदोहाय मा मोननो ओ राजा महाराजाफोरा रायजो खुंनाय समावहाय जोङो ओ बर' जोहोलावफोरनो जोङो ओ हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं ओ थुमनानै जोङो जि दानानै ओ आर'नाइखौ दानानै जोङो बे जोहोलावनो जों गानहो हरोमोन। बेबायदि खालामोब्ला मा जायोमोनो जोङो दावहायावहाय सुथुरफोरखौ जोङो ओ फेजेननो हायोमोन माने ओ बे जोहोलावा जायो। आ हरसेनि गेजेरावनो दानानै लांनो आर'नाइखौ लानानै थांदों। बे ओ जोहोलावा जेनेबा दावहा नांनायाव जेबो खैफोद आफोद जायालासे जोङो न'आव मोजाङै सफैफिनोमोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङमोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बैदिनो जोंहा थ' ओ जोंनि ओ हाबा हाबा ओ हाबा खुंनाय समाव जोंहा मा होनो ओ हिन्जाव गोदानफोरा ओ दखना थावसि जोङो बाहायनाय ओ खोथाखौ मिनथियो नङा होमबा नोंथां अ' बे दख ख'ना ओ थावसि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे ओ बुंना होदो नामा।
औ जोंहाथ' गोदोनि दिनावहाय हिनजाव गोदाना हाबायावहाय दख'ना थावसि ओ गाननानैसो ओ हाबायाव जिरायोमोन। बा बेयावहाया हाबायाव जोंहा दख'ना थावसिखौसो माने गानहोनाय जायोमोन आरो हिनजाव गोदाननो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दख'ना थावसिखौहाय मा होनो हिन्जाव गोदानखौ बरायग्रा हिनजाव गोदान बरायग्रा बैराथि बिसोरखौबो मा गाननाय जायोमोन ओ दख'ना थावसि गानहोनायखौ ओ जों मिथियोमोन आरो जे दख'ना थावसिया जोंहा हाबायाव जोबोर गोनांमोन आरो गोदोनि दिनाव ओ जोंहा दड दख'ना थावसिखौहाय ओ गोजा रंनि ओ दानाय जायो आं बांद्राय मोजां मिथिया जे दख'ना दावसियावहाय गोजायावहाय बिदिनो फारिबो एरनाय जायो खिन्थु मा मा रंनि ओ एरनाय जायो बेखौ आं मोनथिया नाथाय हिनजाव गोदानो गाननाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जों नायोब्ला नुनो मोनोदि ओ दख'ना थावसिखौहाय ओ हाबायाव ओ बांद्राय गानहोनाय नुनो मोनलिया जानांगौ बेयो माने गोदोनिफ्राय लानानै दा आथिखालनि मोनसे सोलायबोनाय जे आथिखालाव माने आ गोनांथार हिसाबै माने दखना थावसि बिखौहाय हाबायावहाय गाननाय नुनाय मोनलिया बेनि सोलायैहाय जोंख्लाब माख्लाब दख'ना गोदान टेकनिकजों दिहुनाय दखनाफोरखौसो माने गाननाय नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
आथिखालाव माने बे नेमखान्थियाहाय माने गैला होननानैनो बुंजासै जे दख'ना थावसि गानथारनांगौ होननानै जानांगौ बियो जुग सोलायनायजों बर'फोराबो मा माने खारफानो नाजानाय होननानै बुंनांगोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा हौवाफोराबो हाबाफोराव जिरायोब्ला बां सोरबा सोरबा बबेथिंबा बबेथिं बा गामसा गाननायखौ नुनो मोनो नाथाय बबेथिंबा बबेथिंबा माने आथिखालाव गामसा गाननायखौबो नुबांलिया नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ हाबाफोरावथ' जोंहा आर'नाइफोराबो गोबाङैनो बाहाय जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा आर'नाइ बाहायनायनि सोमोन्दै
ओ आर'नाइ बेखौथ' जोङो बाहायो हाबा हुखाफोराव जोङो बा बायदिसिना मेल मिथिंफ्राव जोङो आलासि मान होनायफोरावबो जोङो आर'नाइखौनो जोङो बाहायो नङा होमब नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिबा जासिगोन नामा ना
औ जागोन नोंथां